औ -औ मोजाङानो दं
औ आंबो मोजां जाङैनो दं जों सावरायनो नागिरनाय जों सावरायनो नागिरनाय टपिक औ नोंथाङा हायोब्ला एसे जोंङो दावबायनायनि बागै सावरायनानै होदो
अ दावबायनाय होननानै बुं ब्ला आं दावबायनो आं गाव हिसाबै जोबोर मोजां मोनखायो आं दावबायबायबो थांदो दावबायबो थायो दावबायनायजों लोगोसे नो गोबां गावनि गोसो खौबो मोजां मोनो फारसेथिं नों गोबां आर रां माने गोबां गियान आरजिनोबो हायो आं बे जोंनि बे आंनि बे सा सानजा ओनसोलखौथ' आं मोननैल' स्टेटाव आं दायो दावबायनो मोनाखै बे त्रिपुराजों आरो मनिपुरजों बाखि गासै स्टेटावनो आं बेराय फेरबाय आं मोनबा स्टेटआव। आरो जोंनि बे आसाम। आसाम रायजोआथ' जोबोद गोदोर आं आसाम रायजोआव। दासिम आं तिनिसुकिया। आरो डब्रुगररि ओ सरि तिनसुकिया जरहाट आरो बे साउथ सालमारा बेयाव। दिनैसिम आं आगान होफेराखै आरो बे मोनसे द्रिस मोनै मोनथाम द्रिस्ट्रिक्टआव बाखियावथ' आं बेरायजोब्बाय बेरायजोबबाय गोबां बेरायनानैबो गोबां आङो जेनेबा मोजां मोनदों गोसोखौ। माने गोबां गियानबो आ होननो हायो।
औ थारैनो जेरै नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायनो मोनखो?
जोंनि बे आं दाखालि बावैसो आं मिज'रामाव थांदों बेयाव थांनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। आं जिब' जिउ आंनि फार्स्ट। आगानमोन आरो बियो। थांनाय माहायाव आं बेयाव बैसागो सम मा एप्रिलाव थांदोंमोन आं बेहाय। मोजां नांदों जोबोर मोजां बिसोरनि बिहेभियारफोरखौ थांनानै मिज'रामनि मानसिफोरजों सावरायनानै। गोबां मोजां मोनदों बिसोरनि माने जोंनि आसामनिख्रुइ बिसोरो बिराद माने रुल्स फल' खालामो जेनेबा। बिसोर गासै बाथ्रायावनो न गौबा नंगौ नङाबा नङा। बिदि डाइरेक्ट बा डाइरेक्ट आरो बि रखम। औ। आं जोबोर मोजां मोनदों बेयाव थांनानै। आरो जोंनि असुंसेनि बे नसुंसेनि स्टेट जोंनि बे मेघालया मेघालयआव थ' थांबा गोसो जाबानो थांनानै फैयो। मोजां नाङो बेरायनो हाजो ओनसोलखोनो जों जेनबा मोजां नाङो ना आरो जोंनि बे सास सानजाया ओनसोलाव जेनेबा समायनासिन होनबाथ ओ हाजो जायगा बरफ जायगा होमबा जोंनि बे मोनसेल स्टेट जेनेबा अरुणाचल बरफ गोनां बाखि जोंनि मोनसेबो रायजोआव ब'रफ गोलैया नाथाय बे अरुणाचलावबा टावां सेलापास बै साइडआवबा गोबां बरफनि गोलैयो बे थांनानै बिराद मोजां मोजां नाङो आरो गासै बेयाव अ नोंथाङा मा मा जायगा बेरायखो ओरैनो
जोंनिथ'आं बेरायनायाथ' जोंनि खाथि खालायावनो जेरै जेरै सुकि दारागाव बेफोरबायदियाव जोंङो बेरायनो मोनफेरबाय आरो जेरै बुगामा दि जेरै मानास हाग्रामा जेरै जों बेफोराव बेरायना बेरायनो मोनबाय बेरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो जेरै जोंङो बेरायनो थाङोब्ला बिफां लाइफां बिबार आरो दावमा दाउसा आरो जेरै दैमाफोरखौ जों दै बाज्रुमफोरखौ जों नुनो मोनो
ओं
औ बेफोरखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो
अ थिगानो
जेरै जों बेरायनो थां थांङो जों मानास हाग्रामायाव जेरै बेरायनो थांङोब्ला जोंङो लामा लामा साब सा बागान बिलाइ जों नुनो मोनो आरो जेरै जोंङो ओ गारि मथर नंङाब्ला जोंङो जेरै थाबायनाबो थांनो हाया
औ नंगौ
हाग्रामायाव हाबनो थाखाय जों जोंनो जिबनि गोनांथि जायो जेरै जोंङो मानास हाग्रामा हाबनो थाखाय जिबनि गोनांथि जायो जेरै जोंङो मानास हाग्रामायाव थांनानै जेरै गान्दा मोसा जेरै बेफोरखौ जोंङो मैदेरफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरो जोंङो जेरै बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोनबोदों आरो जोंङो बे मानासनि सिङाव जेरै दै दैमा दं बेफोरखौबो जों नुनो मोनबोदों आरो गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोराबो फैयो
औ
बेफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोनो नुफेरि मानसिखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो
आंबो बिदिनो औ खोनादों खोनादों नोंथां बुंनाया थिगानो आंबो गोजोननाय मोनदों माने बेरायनायजों लोगोस जे गोबां मानसिया गावनि गोसोखौबो राफोद खालामनो हायो गोबां गोबां मानसिजों जेनेबा जगा जग खालामनो हायो गोबां मानसिजों सावरायनानैबो बै ओ सिनायथि जायो बै जायगानि मानसिफोरा जों थानानै नों बोरै बै आखुथायइफोरखौबो जोङो मिथिगोन बै जायगायाव मा जाय मा जानानै थायो मा जोङो बेखौनि बारहावाखौबो जों मिथिनानै फैयो आं बे थाङोब्ला बै ओ जोंनि जेनेबा खाथिसिन मा होने जोंनि बे मेघालया बे मावलिं मावलिं बे लाइट लुम होननाय जायगाया जोबोद समायना सेभेन सिस्टार वाथ फलफोरखौ नायनानो बिराद मोजां मोनदों आरो आं थांनाय बोसोरावबो आं थांदोंमोन आरो बिनिस बैस सिगाङावबो आं थांदोंमोन गोजो जोबोर गोजोननाय मोनो आरो हाजो ओनसोलाव थांनानै जुदि दै बाज्रुमफोरखौ नायनो मोनोब्ला आरो बेफोरनि बे फोरनि दुंब्रुद दिनबा बारहावाखौबो लानानै जोबोर मोजां मोनो मानसिया दावबायनाया दाव दावबायनाया मायबा मोनसे थांखि लानानैबो दावबायनांगो जास्ट थांनायल' फैना मायबा मोनसे नों बैनि फ्राय माबा मोनसे लाना फैथारनांगोन आरो जों बेयाव फैसा खरसा होनानै नों दावबायनायजों लोगोसे नों मायबा मोनसे बैनिफ्राय माबा मोनसे गियानबाबो मोनसे मोनसे जि नोंनो लानानै फैनो हानांगोन होननानै
औ थारैनो नंगौ औ थारैनो नंगौ दावबायनाय होनोब्लाथ' जों जोबोद रोखोमनि दावबायनाय दं जेरै फरायनाय खारनाय जेरै जोङो बेफोरखौ दावबायनानै मोजां मोन
औ
फरायनानै दावबायनाय मोजां दाव दावबायनो मोज जां मोनो जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला जेरै न'खराव न'खरनि फारसे सोंनानै लाग्रोनांगौ जायो
औ फेमिलिनि सायाव
औ आरो जोंङो लोगोफोरनि फारसे सोंगोरनानै लाग्रोनाय जायो लोगोफोरा थांगोन होनब्लासो जों जोंबो जोंबो थांनाय जायो जेरै जों लोगोफोर नंङाब्ला जोंनि गोसोआबो गोजोना जेरै रोखोमनि दावबायनाय दंङ
उम
औ
औ नोंथां नंगौ दायोथ' जों गोबां आं आं बाहेर जोंनि नर्थ इस्टनि बाहेरा आं वेस्ट बेंगलाव थांदोंमोन नैरोजा जिनै मायथाइयाव जोबोर बोसोर जाबाय दाथ बुंनो थांङोब्ला मथा मथ दि ओ नैजिब्रै ओ जिब्रै बोसोर जाबाय आरो बै समाव आं थांदोंमोन। बेहाय बेयो आंनि नर्थ इस्टनि बाहेराव बारनाय बे सिथेठ आ आरो हो खोना खोनायाखै नोंथाङा मा बुंदों बैयाव आंङो थांदोंमोन जेब्ला बै समाव आं उन्दै मोन बारा हमस्लाबनो हायाखैमोन आं जेबो बेयाव आं माबा खालामना फैनो हायाखै आरो आं इन्टारभिउ होनोसो थांदोंमोन बेहाय औ बै औ बै बे समाव आं जेबो बेयावं जेबो सिनारिबो लामाबो जेबो मिथियामोन आं बे समाव उन्दैमोन नालाय दा आं बिनि हा एक्सप्लेनेसन होदा आं दिनैनि समाव होनो हाला आरो आं बावबाय म बुद्दि बोसोर जाबाय जेनेबा
औ नंगौ थारैनो
औ
दावबायनो थांङोब्ला औ दावबायनो थानङोब्ला जोंङो दैनि गोनांथि जायो आरो गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जोंङो माबा मोनसे आदारखौ बायनानै जानाय जायो
औ नंगौ
आरो दाथ दैज्लां बोथोर जों दावबायनो माबा माबायावबा दावबायनो थाङोब्ला जोंङो जेरै जानाय लोंनाय खौ लाना थांफानाय जायो जेरै दा थ जों जायो जेरै खान्थाल थाइजौ लिसु बेफोरखौ खौ जों जानो मोनो औ दावबायनो थांङोब्लाबो जोंङो बे औ माबेबा बिफां साया एबा जोंङो जिरायनानै बेफोरखौ जान खाजा जानाय जायो
ओं ओं नंगौ औ ओ दाथ जोंबा नाजों औ
ओम नोंथाङा मा बुंदोंमोन
नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो दावबायनायनि बागै मा मायाव दावबायनो मोजां मोनो
अ दावबायनो ब्ला नोंङो जोंङो नायनो गोनाङा जोंङो जेनेबा धोरोम-धोरोम जायगा जेरै धोरोम थ माने धोरोमसालि थावनि मन्दिर कामाख्या मन्दिर बै जेनेबा बेफोराव थांनानै नों गोसोखो गो बै जेनबास नगावनि जेनबा ओ बे शिबलंग मोनसे मन्दिर दं ना वर्ल्डआवनो बयनिख्रुइबो गोजौसिन बे नगावआव बे खौ लुफुंजाबाय बियो नैरोजा नैरोजा नैजिथाम ना नैजिनै मायथाइयाव बेखौ बेखेवनाय जाबाय मानो वर्ल्डआवनो बयनिख्रुइबो गोजौसिन वान वान टुइन्टि सिक्स फिट माने गोजौ आरो शिबलंगनि मोनसे मुसुखा दं बेहाय औ बेयाव आं थांनानै फैबाय थांनानै फैनानै गोजोननाय मोन दों औ देर मासनि सिगांआव बेहाय थांदोंमोन समायना नांदो आरो बिथिंनि बेयाव जाय
जोंङो मिथिंगाफोरफोरखौ
औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ औ आरो
दावबायनो थांङोब्लाथ दाथ जोंङो दावबायनो थांब्ला जेरै जोंङो बिफां लाइफां आरो गुबुन ओन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ जों नुनो मोनबोयो जेरै फेमिलि लाना जेरै नखरनि बि-बिगोमा जेरै ओ फेमेलि लाब माने जेरै फैयो बेख, फोरखौ जों नुनो मोनो।। जोबोद गोजोननाय मोनो नुनानै
जोंनि ओनसोलावथ' जोंबो दा जोंनि जोंनियावथ' जोंनि जोंनि बि टि सि आवथ' दायो ओ मोनब्रैयानो दोङो नेसनेल पार्कआ बुंनो थांङोब्ला सिखना जाहार रायमना मानास आरो अ अङांआबो खावसे गोलैयो आरो बै बै साइडथिंबो माने मोनबायानो बुंजायो बे नाम एरि नेसनेल पार्का ओ मोनबायानो दो मोनबायानो गोलैयो होनजायो जोंनि बे बि टि सि आव। बेफोराव जे गोबां दावबायारि फोरा फैयो। बेफोराव थांनो मोनबा गोज गोजोननाय मोनो गोसो खौ
औ थारैनो नंगौ।
ओ रंजानाय लानो हायो जिब जुन्थुखौ नायनानैबो। दावबायनायाथ अनेक रोखोमनि दावबाय फैबाय थायो नंङा होमबा सोरबा ससियेल एवारनेस लानो थाखाय सोरखौबा मटिभेसन प्रग्राम मोनो। थांनायावबो बेरायनो थांनायजों लोगोसे दावबायनानैबो फैनो हायो।
औ थारैनो नंगौ दे होमब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय उनाव सावरायदिनिसै गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ नोंथां दे बिदिब्ला
दिनै बे सावरायनाय खौ
औ नोंथां दे